हेलौ
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना?
ओं खोनादों दे
औ औ
औ थ नोंथाङा दायो फ्रि दङबा आङो मोनसे टपिक लानानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ
औ बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर फोरनि फोर्बो आरो थ जोंनि बर फोरनि फोर्बोआ मा मा? दा जों बेखौ माबायदि समाव फालिनाय जायो माबायदि फालिनाय जायो बेखौनो जोङो दसे जि मिनिटसो रायज्लायनोसै होननानै नोंथांनो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ
औं आं फोरमायना होग्रोनोसै नोंथांनो ओं थ जोंनि बर फोरनि फोर्बोखौ गासै जोङो मोनथाम होननानै बुंनांगोन औ बैसागो मागो आरो बैसागो फोर्बो मागो फोर्बो आरो कारतिक फोर्बो आरो
औ
औ थ बैसागो फोर्बोखौ जोंथ फालिबोबाय थानाय जोंनि गिबि फोरबो बा जोंनि गोदान बोसोराव मोनसे फोर्बो गिबि फोरबो होनना बुङोब्ला बे बैसागो फोर्बोआनो जाहैबाय थ बैसागो फोर्बोआ जोंना मोननै रोखोमनि मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो बेखौ जोङो बयबो फालि खायो दा बेखौ बयबो मिथिखायो जानांगौ
औ औ
औ थ जोङो बैसागोखौ ओ मोसौफोर मोसौ बैसागो खालि जों मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो माखासे नेयम खान्थि जोङो बेफोरखौ खालामनाय जायो आरो बेनि अखानायै मानसि बैसागुआव जोङो मानसिफोरखौ खुलुमनाय मान बावनाय इसोर सिबिनाय बेफोरबायदिनो बेनि अखानायै रंजानाय बाजानाय मोसानाय बैसागो मागिनाय बेफोरबायदि जायो आरो थ आरो बेजों लोगोसे मागो मागो मागोआ जोंना माग दानावनो जाहैबाय थ बे मागोफोराव जोङो फिथा सावनानै जायो माखासे गोबां रोखोमनि फिथाफोर जोङो बर फोरा सावनानै जायो
औ नोंगौ
औ थ बेफोर फि थानि माखासे फिथाफोरनि मुंखौ आं मख नानै होनो सानदों
औ
औथ' फिथाफोरा हासुं फिथा जोङो एन्थाब फिथा, थावनि फि था आरो फिथा लावदुम ओमफ्राय बे बेजों लोगोसे आरो माखासे लारुफोर जोङो खालामो सिबिं लारु, मुरि लारु, नालेंखर लारु बेफोरबायदि जों माखासे गोबां रोखोमनि फिथाफोर जोङो सावनानै जायो आरो मागोआव। थ' बेफोर फिथाफोरखौ नोंथाङा सावनो रोङोना रोङा माखौबा मोनसे? जुदि रोङोबा मा ब्रै सावो बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हेल'।
ओं।
औ नोंथाङा खोनादोंना आंनि आवाजखौ?
खोनादों आं नोंथां।
औ औ ओ बिदिब्ला आङो फिथाखौ माबोरै सावो एसे फोरमायदिनि।
औ
आङो एन्थाब फिथानिखौ खोन्थानोसै आरो थाव फिथानिखौ खोन्थानोसै।
ओं
हेल! औ ओ गिबियावनो जोङो माइब्रानि ओ माइब्रा ओ माबाखौहाय माइरंखौहाय सोमनानै देनानै लानांगौ आरोना। देनानै लानायनि उनावहाय जिथु ओ गोदोथ' जोङो बांसिनानो उवाल गाहेनजोंसो देनाय जायोमोन नङा होमबा? नाथाय आथिखालावहाय ग्रेनदार मेचिन ओंखारबाय ग्रेडार मेचिनाव देयो आरो बिदिनो मिलफोरावबो मेसिनफोरजों देयो। बांसिनानो मेचिनाव देयो आरो आथिखालावथ' बांसिन नानो माबाखौ ओ उवाल गाहेनखौ बाहायला नालाय। ओ दाबो सोरबा सोरबा
बाहायो बाहायनाया गामियावहाय गंफा गंनै दङ आरो। न'खरसेयाव न'खरसे गामि गंसेयाव न'खरसे एबा न'खरनै बिदि दं आरो दाबो। बांद्राय गैद्राय नङा आरो। बिब्दिनो जोङो अनखौहाय देना लासिगोन देना लानायनि उनावहाय जोङो जेब्ला संनो‌ लायो अब्ला जोङो अनखौहाय आरामनो ने गामला एबा खेरेखा बिब्दियावहाय हाननानै लासिगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ सानना लानायनि उनावहाय अनखौहाय माने संख्रिनि जायोबा संख्रि खौ होनांसिगोन आरो ओमफ्राय सिनिनि जायोबा सिनिखौ होनांसिगौ आरो। आरो बेनि उनावहाय जोङो दैजोंहाय बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनांसिगोन आरो मिक्स खालामनायनि उनावहाय जों बेखौहाय लाव लावबो खालामनो हायो आरो एसे रानफोनला आराम माने ओ मिडियाम साइसबो खालामनो हायो आरो। लाव लावबाथाय माने बांसिन थाव जायो होननानै आङो मोनथिनाय जादों आरोना। ओमफ्रायो माने बिदिनो मिदियाम साइजयै लारु बानायनानै जि आराम बांद्राय दो दै बिदिबाथाय माने दानानै संनाय जायो संनाया माने बांद्राय थाव जाया आरोना ओ बिनिफ्राय जोङो नों माबायदि जानो गोसो बेबायदि मिक्स खालामना लादो। लाव- लाव जानोबा लाव-लाव आरो ओ नों मिडियाम साइसनि दै होनानै दानानै जानो गोसोबा दानानै जानो हायो आरो ना। ओ लाव-लावनियाहाय ओ लाव-लावआहाय जोङो माने फिथाखौहाय आरामै कम्फरटेबोल बिदि मोनजानाय नङा आरो ना माने ओ बेथ' लाव लावसो' जाबाय नालाय पक'रि स्टाइल जासोयो पकरि स्टाइल थांसैगोन आरो बियो माने बिदि दानानै जानाय बिबायदि जानाय नंला आरो माने दानानै जानायाहाय माने आरामनो दैखौहाय मिडियाम साइसनि होनानै आराम माने लगायनानैहाय बांद्राय ओ लाव-लाव जालाया नालाय बिनि थाखायनो बेखौ आराम दानानै ओ बानायनाय जायो आरो माने संनाय जायो बे बेखौहाय माने जानायाव बिराद राफोद राफोद आरामबो मोनजायो आरोना। ओमफ्राय बिब्दिनो दैखौ लगायना लासिगोन बिदिनो दानानै लासिगोन आरो थावजों थावआवहाय साराय गुदुंङआवहाय जोङो थावखौ होसिगोन थावखौ होनायनि उनावहाय जों बिब्दिनो बेखौहाय दानायखौ बा थाय दानाय डायरेक्टहाय ओ दानाय दानायखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जाहैबाय।
ओं ओं।
औ ओमफ्राय बेनि दानाय बेखौहाय माने गल गल खालामसिगोन आरो। जिथु अनावहाय दै लगायदोंमोन बेखौहाय मिडियाम साइजनि दै होनानै ओ बेखौहाय दासिगोन दानानैहाय ओमफ्रायो बिबदिनो दानाय हिसाबैनो जोङो थाव जिथु साराय गुदुंनि थाव बेवहाय हरनाय जासिगोन आरो बिनि संनानै जों बोखांनानै जों बेखौ जानाय जासिगोन आरो। ओमफ्राय लाव लावनियाबो बिदिनो लाव लावखौथ' जोङो आखाइजों दडायरेक्ट हरनो हाला ओ आखाइजों हरनो हायो आरो हानाया हबाबो जोङो माने बांद्राय कमफरटेबोल जाया नालाय बिनिखायनो सोरबा सोरबा आखाइजों बाहायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय सामसजों बाहायो आरो आंनि हिसाबाव आं सामसजों बाहायनाय जायो आरो। सामसजोंहाय माने ओरै हायनानै हरनाय जासिगोन आरो।
ओं।
ओमफाय एन्थाब नियावबो बे बिदिनो माइरंखौहाय देनानै लासिगोन। ओ देनानै लानायनि उनावहाय जोङो मोजांनो ओ एनथाब जानो थाखाय जोंनो सिबिं आरो गुर मेथाइ ओमफ्राय नालेंखर बेफोरखौहाय नांगौ जायो आरो। सिबिंखौहाय जोङो ओ अन गुन्दैखौथ' देखांबाय देखांनायनि उनावहाय जोङो सिबिंखौ देना लानांसिगोन सिबिंखौ देना लाखांनायनि उनावहाय जोङो मोजाङै एवनांसिगोन एवखांनानैहाय बे एवनायावहाय सिबिं एवनायावहाय जोङो गुर मेथाइखौ फिसा फिसा हाग्लिनानै होसिगोन आरोना हाग्लिनायनि उनावहाय जोङो ओ सोरबा सोरबा सिनिबो होयो होनाया ओमफ्रायो सोरबा नालेंखर होयो सोरबाया होआ ओ होबाथाय सिन गोथावसिन जायो आरो ओमफ्राय बिब्दिनो नारेंखरखौबो औ नालेंखर होबा नालेंखरखौ होयोबाथाय ओ नालेंखरखौ जोङो मोजाङैनो रुखिना लासिगोन रुखिना लानायावहाय रुखिना लानायनि उनावहाय दाथ' जिथु सिबिं एवनाय आरो गुर ओमफ्राय बेफोर ओ नारेंखर एवनाय बेफोर मोनथाम खौहाय मिक्स खालामनानै जोङो लानाय जासिगोन आरो मिक्स खालामनानै लानायनि उनावहाय जोङो जिथु अन देनायमोन बेखौहाय जोंङो बेखौहायबो जोंङो ओ बिब्दिनो ओ गामला एबा ओ जिथु खेरखा बेफोराव लानाय जासिगोन आरो लानायनि उनावहाय ओ जोंङो माबायावहाय अरावहाय थावा एबा थानाय बेफोरखौहाय होनानैहाय
ओ गुदुं खालामसिगोन गुदुं खालामनायनि उनावहाय बेयावहाय थावनि गोनांथि जाया आरो ना नोंथां। बेयावहाय जोंङो थावाया एबा साराया गुदुं जाबाथाय जों बेहाय जगोन आरो बेखौहाय मोजांङै सारकोल खालामनानै मोजांङै गल बानायनानैहाय माने अनाथ' मिहि मिहि गुन्द्रा बायदि जाबाय नालाय बेखौहाय जोंङो सारकोल बायदि आरामनो माने गल खालामनानैहाय लासिगोन आरो ना लानायनि उनावहाय जों जिथु सिबिं ओमफ्राय गुर मेथाइ नालेंख घर बेफोरखौहाय लगैना लादोंमोन। ना मिक्स खालामना लादोंमोन ओमफ्राय बेखौहाय बिनि सायावहाय माने होनाय जासिगोन आरो फ्रि फ्रि फ्रि फ्रिनो ओमफ्राय सोरबा दांला दांला होदो दांला होयो ओमफ्राय रि फ्रि होग्राया फ्रि फ्रि होयो आरो। ओमफ्राय बे फ्रि फ्रि होनायनि उनावहाय बेखौहाय माने बेथ' सायाव थाबाय नालाय उननि सायाव थाबाय नालाय बेखौहाय ओमफायो मोजांङै थननाय जासिगोन आरो थननानै ओमफ्राय बिब्दिनो वान सेकेणड एबा टु सेकेणडसो फाइभ सेकेणडसो दोननानै ओमफ्राय बेखौ बोखांनाय जासिगोन आरो। बेबायदि जोंङो एथा फिथाखौ मोननाय जायो आरो। नोंथांथ' एसे फोरमायदो नामा?
औ नोंथांङा होननाय बायदिनो जेनेबा जोंङो थावनि फिथाखौ थावजों सावो ओमफ्राय एन्था फिथाखौ जोंङो गोरानै थाव गैयालासेनो सावो आरो नोंथांङा खौ लांख जोबबाय
औ
थ' बेफोर जोंङो बेफोर फिथाखौ सावनो थाखाय जोंनो माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो आरो।
औ-
औ जों बे माइब्रा माइरंखौ गुन्दै खालामना लानानै ग्रेन्न्दारफोराव बा दिंखि बा उवाल गायाहेन बेफोराव जोंङो गुन्दै खालामना लानानै नोंथांङा होनलांनाय बायदिनो जोंङो सावनाय जायो। थ बेफोर बेफोरनि अनगायै नोंथांङा। कार्तिक फोरबोनि बागै मिथियो नामा एसे?
औ मिथिनाया मिथियो?
ओं दे बेखौ हायोबा एसे फोरमायनानै होदो होमबा नोंथांङा?
नोंथां समाबो जाबाय जोंना?
द
एसे आंनिबो औ
औ दे औ
बिदिब्ला उनावलायनि नामा औ
औ औ दे जागोन दे फिन खनसे लोगो मोनफिनगोन होमबा नोंथां? औ गोजोन्थों दे।
औ गोजोनथों